नोंथां औ नोंथां गिबियावनो नोंथांसिम बेलासे समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां
औ दि नोंथांखौ फन हरनायनि आं नोंथांजों जोंनि बर'नि बर' हारिनि मैगं जानाय जानाय मैगंफोरनि सोमोन्दै
औ औ नंगौ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां अब्ला नोंथाङा दान्दिसे सम होन हागोन ना नोंथां
औ जागोन नोंथां
अ अब्ला आं नोंथांनो जोंनि बर' हारिनि जानाय ओंख्रिफोरनि सायाव एसे फोरमायग्रोनोसै ना नोंथां
औ जागोन नोंथां औ बुं औ बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा बर'नि औ औ
औ
बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने औ खोनादों नोंथां
औ दे नोंथां दे
बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'नि मैगङा गोबां दं आरो नोंथां औ जोंहा माने जोङो माने गावबा गावबो जोङो न'फोराव गायनानैबो जानो हायो आरो जोङो माने बेखौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय नागिर नायगिरना बाबो जों जानो हायो आरो गोबां गोखा गोखै ओंख्रै औ बेबायदिनो जोंहा बर बर'नि ओंख्रि होनोबाथाय जोंहा माने अनदला खारै सबाइ ओंख्रै बेबायदिनो औवा मेवा थाइगिर थाइगिरनि बिखं बेफोर मैथा बे नाफाम बेफोर बायदि बायदि गोबां ओंख्रि दं आरो नोंथां औ जोंहा अनला खारै अनला खारैखौ मारै सङो होनोब्ला जोंहा माने गिबियावनो जोङो न'नि जानाय माइरंखौनो जोङो माने खुरैफोराव एसे सोमना दोननानै मोजाङै सुनानैहाय सोमना दोन दोननानै औ जों दसे सोमैखौ सोमना दोननानै माने बेखौ जोङो गोदोहायथ' माने बेबायदि दिंखि उलारफोराव माने सौवोमोन नालाय नोंथां औ दानियाहायथ' माने बेफोरबाय दानियााथ' बेफोरबायदि गैला माने जोंहा न'आवनो माने कारेन्टनि जोहै जोङो माने ग्रेन्डारफोराव माने उननाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा उनना लानानै बेखौ जोंहा माने अनला खारै संनायावथ' जोंनो माने खारैनि गोनांथार नालाय औ जोंहा माने खारैफोर औ बेबायदि बिदिनो जों अनला खारैखौ गोबां माने दाउ बेदर अमा बेदर बेफोरबायदि जों जानो हायो औ बेबायदिनो जोंहा माने गिबियावनो जोंहा जा बेदरजों जों संगोन बेखौ मानि एवफ्रानग्रोना लानानै औ जोंहा माने बे बे ना एबा बेदरखौ बेखौ जों एवफ्रां ग्रोना लानानै माने खांना दोननानै औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ मा होनो दैखौ नांगौ नांगौ नांगौ बिबांनि जोङो दैखौ सारायाव गुदुं खालामग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां औ बे औ बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोंहा जेब्लानो बे दैया गोदौ अब्ला जोङो बे अन गुन्दैखौ माने सारस्रो सारस्रो होनाय जायो आरो औ खनसेयैनो ज'हा जयै होयोब्लाथ' माने बे अनला खारैया माने गथा गथा जाजोबो नालाय औ जों औ बेनिफ्राय जोङो माने बेयाव खारै होबाय औ बेनिफ्राय गोदौहोनानै जोंहा माने बेबायदिनो जोङो बेदर एबा ना एवफ्रना लानायफोरखौ जों होनाय जायो आरो नोंथां औ बेनि औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने सबायाइजों साम' होनोब्लाथ' जों माने गोबां गोथाव मोनो
औ जोङो औ सबाय जों साम'जों संनोब्लाबोथ' जोंनो माने खारै खारैखौ नांथारगौ जायो औ बेनिफ्राय जोंहा औ बेनिफ्राय जोंहा आरो नाफाम बाथोन औ जों बेफोरखौबो माने गोबां गोबां रोखोमै जोंङो माने संनानै जानो हायो नाफामखौ मारै बानायो होनोब्ला जोंङो माने ना फिसाफोरखौ जोंङो गुरनानै मोनो नंङा होमब्ला नोंथां औ नंङाब्लाबो जोंङो बेखौ हाथ थाइ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै औ मोजा जांङै माने सायनानै जोंङो बेखौ सान्दुङाव फोराननानै दोननाय जायो आरो औ-औ जोंनो आरो औ बेबायदिनो जोंहा नाफाम बानायनो थाखायथ' जोंनो थास'नि गोनां नालाय औ जों बेबायदिनो थाज जोंङो माने बर'नि न'खरफोराव बिदि बांसिनानो जोंहा माने माने थास' थास' बिफांङा थाखायो नालाय औ जोंङो बेखौबो हानानै लाबोनानै माने जोंङो बेबायदिनो फिसा फिसा हानानै बेखौबो जमायै माने सान्दुंआव फोरानफानाय जायो आरो औ जेब्लानो थास' आरो ना थास' आरो बे नाया रानो अब्ला जोंङो बेखौ गोदोहायथ' जोङोहा माने दिंखि उलारफोरावसो दो देयोमोन नालाय औ दाहाथ' माने दिंखि उलार फोरफोरखौ जोंङो नुनो मोनला माने बांसिन ग्रेन्डारफोराव उननाय जायो। औ बेबायदिनो जोंङो गंसे गंनै न'खराव जों दाबो नुनो मोनो। बेबायदिनो दिन्थि उलारफोराव जों दाबो बेफोर बायदिनो नाफाम बाथोनफोरखौ दे खौ जों नुनो मोनो औ जोंहा बेखौ जमाहाय देफानानै जोंङो बेखौ माने औवानि हासुवा सोनानै दोननाय जायो औ औवानि हासुंङाव जों बेखौ सोनानै जोंहा माने बेबायदिनो जोंङो हिस्रिफोरजों गोराहाय माने होथेनानै दोननाय जायो आरो औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेखौ गो दिनै आबौ आबैमोनहा बुङोमोन जे माने नाफामखौ लायनो बानायनानै जोंहा माने सानथाम माने दान माहा थाम माहाब्रैसोनि उनावसो जायोब्ला माने ना नाफामा सेवोब्ला गोबां गोथाव जायो होननानै बुंङो आरो औ बेनिफ्राय जोंहा माने औ बेनिफ्राय जोंहा माने अनला खारैखौथ' जोंहा माने बर'नि माने अनला खालि माने जोंनि बर' समाजाव माने गोनांथार होननानै बुंनो हायो आरो जेरैहाय जों अनला खारिखौ मान बेबायदि बर'नि साहित्य सभा फोरावबो जोंङो माने माने संनायखौ नुयो आरो जोंङो माने मोनजायो औ बेनिफ्राय बेनि फ्राय जोंहा माने बेबायदिनो हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ हाबा होखांनायनि उनाव जोंहा माने बेखौ हाथासुनि होनो जायखौ औ हा था सुनियावबो जोंहा माने बे बर गोदान बर गोदाननो जाहोनो थाखाय माने खैना गोदाना अनला खारैखौ संङो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो माने अनला खारिया जोंनि बर' समाजजों माने मोनसे सोमोन्दो दं आरो जों बेखौ माने गारनो हाया। औ
औ
औ नोंथांङा बे एसे बर'नि मैगंफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां औ हागोन औ अब्ला आंबो एसेफोर फोनमायसै ना नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन।
अ दा जोंहा बर'नि जाग्रा होनना बुंङोब्लाथ' नों ओ जोंहा ओंख्रिफोरनि मुंखौ जोंङो लाबाबो लाख'नो हायाना नोंथां जेरै जोंहा बर' बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो जोंहा जेन'बा ओ हाग्रा बंग्रायाव जिउ खुंबोनाय सुबुं नंङा होमबा नोंथां।
औ नों
दा बेबायदिहायनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै दा बर' सुबुंफोरा हाग्रा बंग्रानिफ्राय बायदिसिना ओंख्रि जेरै खा थिंना गायोमोन ना नोंथां। औ जेरैबायदिहाय आं बुंनो थांङोब्ला ओ
औ
जेरै बायदि हाय जोंहा ओ जों मा होनो बेखौ मेसें बो थोरफोराव जेनेबा जोंहा माइ हाखांनायनि उनाव फोथाराव जोंहा फोथार फोराव जोंहा मानि मुनि मैगं ओरैनो मोननाय जायोना नोंथां दा बैफोर मानि मुनिफोरखौबो जोंहा मा खालामो जोंहा खाना लाना फैनानै मोजांङै जोंहा सुना लानानै जेन'बा दाउ बेदर बा सोरबा आलुफोरजोंबो एवनानै जानायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां। दा बिदिनो नोंथांङा फोरमायनाय बायदि ओ जोंहा बर'नि जाग्रा होनना बुङोबा गिबियावनो जों जेरै जोंहा अनलाखौ मिथियो जोंङो न'। अनला होनना बुंङोब्लाथ' जोंहा जोबोद गोजौ थाखो सिम जोंहा मान मोननाय जेन'बा नंङा होमबा नोंथां औ। दा जोंहा अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला बेखौ दा दानि समाव आथिखालनि समाव बेखौ बा बर' सुबुंफोराल' जायो बेबो नंला। बेनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बे ओंख्रिखौ संनानै जाग्रा जाबायना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दा बेफोरबायदिहायनो जोंहा जेरै अनलाजों दाउ बा औवा मेवाइजों अनला ओमफ्राय जोंहा बिदि आरो बुंबा अमाजों अमाजों नारजि बैफोर ओंख्रिफोराबो ना
औ औ नंगौ।
ओमफ्राय जोंहा दंबावो आरो मा होनो बेखौ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंहा नाफामबो दंखायो नंङा
औ औ औ नंगौ नंगौ।
फ्राय जोंहा अमा गोरानजों सबाय बा जोंहा दाउ गोरानजों सबाय बिदिहायनो जोंहा दंबयो साम' सबायजों साम' नोंथां ना जोंहा बिदिहायनो जोंहा मोनसे मेथाइ मेथाइबो दंलायोना नोंथां सबायजों साम'जों संनो रोंगोना
नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा बेनिखाय ओ बर'नि जाग्रा ओंख्रि होनबा जोंङो बुंनानै बुंस हाया माने जोंहा बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो खाबथिंना जाग्रा नालाय बेनि बेखायनो जों नुनो मोनो मा गोदो गोदायनि जोंहा बर' सुबुंफोरनियाव बांद्राय बेराम आजारफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनामोन आरो नोंथां ना।
औ नंगौ नोंथां।
जेरैबायदिहाय जोंहा बै जेनेबा जोंहा मैगं थाइगं मावनाय जेनेबा कबि बायदिसिना फोनाय जायगायाव जोंहा मोनसे मोनसे मोनसे हाग्रानि मैगं रजना फुदुना बुथुवा होनना बुंङो जायखो जोंङो ना नोंथां बैफोर मैगंफोरखौबो जोंङो खाना लाबोनानै जोंहा मोजांङै संनानै जानाय जायो आरोना नो नोंथां आलुफोरजों
औ-औ नंगौ नाफोरजोंबो जोंङो माने खारदै खारदै संनानै जानाय औ
औ-औ नंगौ नोंथां थारै नोंगौ खारदै खारै संनानै जायो आरो जेरै जोंहा आरो दरमफुल होननाय थायो मोनसे ना नोंथां दा बे दरमफुलआ जोंहा बेफोरखौ जों आलुफोरजों मोजां मोजांङै बा जोंहा आलुजों एवनानैबो जाजायो नङाबा जोंहा खारैबो संना जाजायो जे आलुफोरजों मोजां एवना लाना जों जायोब्ला जोंहा गगा मोननाय बायदि सिनाया जोंहा हामो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंगौ औ खोनादों नोंथां औ
जेन'बा जोंङो अनला जों दाउ बेफोरखौ जोंङो दायो जाना जाना मोजां मोनो नाथाय आं हौवासा जाबाय नालाय ओंख्रिखौ माबोरैहाय आंबो बांद्राय मोजांङै नोंथांनो फोरमायनो हानाय नङा नोंथां
औ जागोन नोंथां जागोन फोरमायलायाबाबो औ
ओंख्रिफोरखौ जों संनाय जाया नालाय बांद्राय नोंथां बिमाफोरा संना होननायखौ जायो नालाय ओंखायनो जोंहा जानोल' रोंसै होनना बुंनांसिगोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां ओ बिदिहायनो दा नोंथांजों रायलाना जोबोद मोजां मोनदों नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायबावदो नामा नोंथां जेन'बा आं नोंथांनाव सोंनोसै जेन'बा अमा बेदरजों नारजि ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथांनो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां औ जोंहा माने नारजिखौ जोहा माने बेबायदिनो ग्लेब ग्लेब संनानैबो जायो बेनिफ्राय आरो जोंहा माने मुरायनानैबो जायो होननानै जोङो बुङो औ बेबायदिनो जोंहा माने ग्लेब ग्लेब संनानै जायोब्लाबो जोंहा माने जोबोद गोथाव मुरायनानै जायोब्लाबो जोबोद गोथाव औ बेबायदिनो जोङो माने अमा बेदरजों जायो ब्ला जोङो गिबियावनो अमा बेदरखौ जोङो एवफ्रामना लानानै माने मोनसे खानसे एबा खानसे एबा खुरै एसे गामलाफोराव जोङो माने बेखौ खांनानै दोननाय जायो आरो औ खांना दोननानै जोङो बेखौ माने ना माने नारजिखौ होनानै जोङो माने नारजिखौ होनानै जोङो माने बेयाव माने खारैखौ होनानै जोङो दसे सम खोबना दोननाय जायो आरो नोंथां औ-औ खोबनानै जोंहा माने जेब्लानो गोदो अब्लानो जोङो माने दैखौ एसे होनानै जेबब्ला नारजिया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जोङो माने बे बेदर एवफ्राम दोननायखौ होनाय जायो आरो औ नारजि सं औ-औ नारजि संनाया माने एसां बांद्राय माने गोराबो नङा आरो नोंथां
औ
औ-औ बेबायदिनो जोङो माने संनानै जानो हायो आरो
औ-औ नोंथां अब्ला जोंहा रायलायनाय समाबो जाबोगौ ना नोंथां बिदिनो नोंथांजों रायज्लायना बा नोंथांनिफ्राय गोबां बर'नि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ माबोरै सङो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां आंबो गोजोननाय होनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै नोंथां औ
अब्ला जोङो जोंनि रायलायनायखौ बेखनियाव लाखिथनोसै ना नोंथां
औ नोंथां औ दे औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ